औ खोनादों।
माने जों रायजलायनो लानाय आयदायानो जादों औवानि आइजेंफोर मोनना। अब्ला नोंथाङा। बुंग्रोगोन ना, ना आं बुंग्रोनांगौ जाखो?
आं बुंग्रोनोसै खोमा। ओ औवानि आइजें-आइला बुङोब्लाथ' जों गोबां बेबायदिनो औवानि आइजें आयलाफोरखौ नुनो थाङो। जेरै- बुङोब्ला खबाइ-जेखाइ, दाला, सानद्रै, सान देंगा आरो बिदिनो खफ्रि, खखा, सेन, गिसिब बायदि बायदि फोरखौ नुनो थाङो आरो रोखोम रोखोमनि बेबायदि औवानि बुस्थुफोर दोङो। औवाजों जोङो गोबां। बेफोरबायदि बुसथुफोरखौ बानायनो हायो। नाथाय बे औवाजों बानायनो हानाय रों गौथिया गासैनियावबो गैया। जोङो नायनो थाङोब्ला गोदो। जोंनि आजै-आजौ, आबै-आबौमोननियाव बे रोंगौ थिया दङमोन आरो माखासे गामिफोराव बेबायदि दाबो नुनो मोनो आरोना। जे गोदो-गोदायनि आबै-आबौमोना दाबो बेबायदि। औवाजोंहाय आखाइजों बानायनाय जिनिसफोरखौहाय बानायो बुस्थुफोरखौहाय हेबो। आंनि गामियावबो बुंनो थाङोब्ला आंनि न'खरावनो आंनि आबौआबो बेबायदि आखाइजों बुस्थुफोर हेबोमोन, नाथाय दायो बिथाङा देहानि असुबिदानि थाखाय। थाखाय बेबायदि हेबनो हाला। नाथाय आंनि गामिनि खाथि खालायाव गोबां बेबायदि दङ आरोना आबै- आबौमोन जाया बेबायदि औवा जों बानायनाय आइजेंं-आइलाफोरखौहाय हेबो। आंनि आबौआबो बेबायदि आखाइजों बानायनाय गिसिबखौ हेबोमोन आरोना। बांसिन ओ मा। दे बोराय जाद्रायबायमोन ना बारा एसेबां हेबनो हालामोन गावनो बेबायदि गिसिबजोंहाय। आगर होयोमोन आरोना गिसिबावहाय औवाजोंनो बेबायदि। बिबार हेबलांबाय थायोमोन नाथाय आंबो बेबायदि आबौनिफ्राय सोर सोलोंना लानो हायासै मानो बुङोब्ला आं बांसिन न'निफ्राय गोजान थानाय जायोमोन ना। ओ। आं सानो आरोना जेसां हायो जोङो बेबायदिनो ओ जोंनि गेदेर गोलाव बा आजै आजौनिफ्राय जोङो सोलोंनानै लानांगौ जाहाथे बे रोंगौथिया इयुन जोलैनि थाखायबो जाहाथे थालाङो आरो इयुन जोलैयाबो जाहाथे जाथे बेखौ रोङो आरो बुंनो थांबावब्लाथ' दायो बांसिनखौनो बेबायदिनो- नुनो थांला हाथाइ बाजारफोराव गोबां बेबायदि रेडिमेड फान्नायफोरखौसो नुनो थाङोसै मराफोरखौबो बेबायदि रेडिमेद बानायनानै प्लास्टिकनि फाननाय नुनो थाङो ओ सियारफोरखौबो आरो औवा जोंथ' गोबां बेबायदि ओंखामसालियाव बाहायजानाय मा होनो मैगं थाइगं दोनजानाय खादाफोरबो हेबजायो रेक फोरबो हेबजायो नाथाय दायो बांसिनानो रेडिमेड जाजोब्बाय आरो ना। नाथाय उनावहाय बेबायदि गोबां सुबुंफोर दङमोन जायखौ जेरै जोङो बुंब्लानो मा स्टाइलनि नांगौ बेफोरबायदि बुंबानो बिथांमोनाहाय हेबनानै होनो हायोमोन आरो
नंगौ ओं।
नायनो थांबावोब्लाथ' फुख्रिखौ दानि मुगायाव रावबोआनो सिनायला खो मा। गथ' गथायफोरावबो बेबायदिनो सिनायला खोमा मानो बुङोब्ला बियो गोदोनो बेबायदि गोमा लांबाय। बाहायलांयिनि जाहोनाव ओ बेखौ इउस खालामबाय थायिनि जाहोनाव जेनेरेसन टु जेनेरेसन बियो मा होनो गोमालांबाय आरोना। सिगाङावथ' आबाद मावनो थांनायफोराव बेबायदिनो अखा हाब्ला सानदुं दुंब्ला बेबायदि खफ्रिखौ बाहायनाय जायोमोन। नाथाइ दाथ' बांसिनानो बे खर' आव लाग्रा साथा खौसो बाहायनायखौ नुनो मोनो आबाद थिलिफोराव थांब्लाबो आबाद आबादथिलियाव बेबायदि आलि खोबाबो आलि दानब्लाबो बे फिसा साथाखौसो लानाय नुयोसै आरोना। आरो मोनसे दंबावो बेबायदिनो बुस्थुआ गोमालांनाय जेखौ जोङो मोसौनि मुख्रा होननानै बुंनाय जायो बेखौबो औवाजों बानायोमोन नालाय। नाथाय दायो बांसिनानो मोसौफोरखौहाय फिसिला नालाय बिनिखायनो बां-बांसिन बेबायदि होना यखौबो नुला आरो दा बानायनायफोरखौबो नुनो थांला आरोना। मानो बुङोब्ला गामि गंखनफोराव नायब्लाबो बांसिन बेबायदि मोसौआनो गैला गामिफोराव दानिया मोसौफोरखौनो लाला मानो बुङोब्ला बेबायदिनो ओ गांसोनि जाना फैबाय आरो दाथ' दैज्लां बोथोर मोसौ लाब्लाबो अबाव लांगोन अबाव मा गोन जायो। गासैबो आबाद थिलियावहाय आबादनि थाखाय बाय बेबायदि खालामजोबबाय आबाद मावनो थाखाय हालेवजोबबाय जायगा गैला मोसौफोरखौहाय लांनो गांसोफोरबो गैला बिनि जाहोनाव बांसिनानो मोसौफोरखौहाय लाला आरोना।
उम।
आरो बुंनो बुंनो थाङोब्ला आरो नै दा थ' गोदोथ' बेबायदि ओ न'नि सोरगिदिं जेवरासो दुमजोबोमोन। ना गोबां बाउनडारिनि जिं जिंयै। ओ आरो बेबायदि गेटफोरबो गैयामोन। ज-ज-जलंगा ना मा बेखौ सो लागायोमोन आरो बेरा हारि होयोमोन। नाथाय दायोथ' गासैनियावबो बेबायदि ओ मडा रन जुग नालाय इटा जों बानायनाय वालखौसो बांसिन नुनो थांगोन आरो‌। गेट फोराबो मानो लहाजों बानायनाय जाजोबगोन आरोना गोगोमहै। ओ बेबायदिनो जुग जों लोगोसे बे औवानि औवाजों बानायनाय बुस्थुफोराबो लासै लासै गोमालांजोबदों आरो। जेरै सिगाङावहाय दंफांजों बानायनाय आरो औवाजों बानायनाय बि मुराफोरावहाय जिराय ब्ला दंफांजों बानायनाय सियार फोरावहाय जिरायब्ला जोंनि आथिं आखाइ बुख्रबनायफोरा गायोमोन मानो होनोब्ला बेयाव जिरायबा जोंनि मोदो मा गेस जायो नाथाय दायो फ्लासथिक नियावहाय जोङो बारा गोबाव सम जबाय थाबा जिरायबाय थाबा जोंनि आथिं आखाइफोरा बुनो हमो आरोना। मानो बुङोब्ला गोस्रानो मोना थैफोरा मोजाङै बेबायदि खारनो मोना प्लास्टिकआ बेबायदि जोंनि थाखाय हार्मफुल आरोना।
ओ दायो आं बे समखौ नोंथांनो होनो सानदों नों थाङा माबाफोर बुंनोब्ला बुंनो हागोन।
आं बुंनो सानोदि जेनेबा गोदोनि दिनाव ओ जोंनि जेनेबा गामि एरियाफो राव माने बांसिनैनो औवानि जेनेबा आइजेंफोरखौ जों बाहायनायखौ नुयोमोन आरो। जेरै बिदिनो नों होनलांनाय बायदि खादा बे खेरखा जेन'बा सान्द्रि ओमफ्राय खफ्रि ओमफ्राय मोसौनि मुख्रा बिदिनो जेवरा बानायनाय। नङा होमबा? माखासे न'नि बेरा बानायनायाव माने हेबनानै जेनेबा न'नि बेरा बानायनाय ओमफाय गामि गामि जाय गामि गामि दफायाव जेन'बा दंग'फोर नालाफोर थायोबा बेखौ बारनो थाखाय जेनेबा औवानिनो दालां होनाय जायोमोन। हेबनानैहाय बेखौ दालां बानायनानै नो माने मानसिफ्रा बे दालांजों बारोमोन आरोना। बा बेफोर दालांफोरखौथ' दानि जुगाव ओरैबायदि माने माने बोथोरा सोलायलांनायखाय नङा होमबा! जुगा सोलायलांनायखाय दा जुगा सोलायलांनायखाय दानिया बेफोरबायदि औवानि दालांनि बद्लायै दानिया माने कालभार्टसो बहाय लागायसै आरो ना कालभार्ट नङाबा बे रिंखौ आरो बेखौ माने लागायनानै होयोसै।
औ नंगौ।
बेनिखायनो जों बे माने ओ मा होनो जायगाफोरा डेभेलप जालांनायखाय नङाबा जुगा सोलायलांनायखाय माने मानसिनि साननाय हनाय फोराबो सोलायलांनायखाय बेफोर बुस्थुफोराबो गोमालांनो हमदों हमदों आरो। ओ साननानै नायोब्ला बै आबै आबौमोननि नङा होमबा आबजै आजौमोननि रोंगौथिखौ माने गोदाननि इयुन जोलैफोरा माने सोलोंनानै लानो हायासै आरो। जायनि थाखाय बेफोरबायदि जिनिसफोरा बा बुस्थुफोरा दा नैबे समाव माने गोमालांगासि नो आरो मोनसेनि सायाव मोनसे। ओ माने सासे मानसियानो जेन'बा गोबां गोबाव माने जोरनानै थाबाय थाया ना नङा होमबा? बे माने देहा थासान्दिल' सो बे मावनो हागोन बेफोरबादि खामानिखौ। आरो बे जुदि मानसिया गोमायो जेनेबा बेबायदि खामानिखौ सोर मावबावगोन नङा होम बा रावबो आनो रोङाबा दिहुननोबो रोंला। औ माने गोमालांबाय थागोन मोनसेनि सायाव मोनसे। उम माने दानिया खामानिफोरा बहुत इजि जाबाय नाल माने टक्नलजिनि जुग खाय माने मानसिफोरा खस्थ'खौ माने सैनो हाला आरोना। खस्थ'खौ माने रुजुननोनो हाला माने बेफोरबायदि खामानिफोरखौ माने माने इजिलि जायोसै दानिया टेक्नलजिनि जुगाव माने बबेबा सालाय खामलाबायनाय माने माबाफोर लहाफोरखौ माबा खालामनोबाबो बेरा बानायनोबाबो गेट बानायनोबाबो सालाय खालामला बायबानो जायो। नङा होमबा! माने गोदोनि समावथ' बेफोरबायदिथ' जेनेबा माने स्ट्रेन्थ नङामोन आरोना जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि
औ औ।
मा होनो माने खालामनो गोहो गैयै जायोमोन आरो। नाथाय दानियाबा माने औ नाथाय दानियाबा डेभलपमेन्ट जानाय लोगो लोगो माने बे फाइनानसियेलि स्ट्रं जाहांबाय आरो। मानसिफोराबो माने सोलायलांजोब्बाय बिदि केपासिटिया दङसै आरो बानायनो। प्लास्टिकनि आइजें आयलाखौसो माने बांसिन बाहायो आरो दानि जुगाव जों बे औवानि बाहायनायखौ बारा नुनो मोनला आरो दानि दिनावबा
औ नंगौ
औ आमफ्राय मेन जेनेबा हौवानि खामानियानो जादों जेन'बा मायाबा मोनसे ओ दिहुननो बा बानायनो थाखाय सो सिगां बाहायनाय जायोमोन आरो दाथ' माने औवाया मेन दाबो औवाखौनो जेनेबा जों ओइ बहि बानायल' नङा होमबा बिजाब बानायनो थाखाय बा थुरि खागज बानायनो थाखाय जों हौवाखौनो बाहायनो बाहायनाय जायो
औ नंगौ आरो औवाजोंनो बेबायदि गोबां बुस्थुफोरबो बानाय नो हायो जेरै माइ बाख्रिखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो दानि बे जुगावहाय दानि जुगावयो सोलिबोगासिनो जेरै हाबानि थाखाय पेन्देल लुनायफोरावबो बेबायदि औवाखौनो बाहायनाय बाहायनाय जायो बेनिखायनो हौवाया जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद इउसफुल आरो ना जे रावबो बाहायजायो औवानि बे ओ माबाखौहाय खिलि जेननाय गाजाखौहाय जों जानोबो हायो जेखौ औवा मेवाइ होननानै बुङो आरो औवाखौहाय उनाव गोथ थांजाब्ला बेखौहाय बाहायनोबो हायो बुस्थुफोर बानायनायाव राभा बेबायदि हेनदेलफोर बानायनायाव
आरो बिनि उनाव औवाया जुदि ओ गोरान जालाङो रानलाङोब्ला अब्ला जोङो औवाखौहाय बेबायदि ओ ओंखामसालि फोराव मा संनायाव बन हिसाबैबो बाहायजायो औवाजों जोङो अरबो सुजायो अ औवाजों आरो बेबायदि जोबोद मोजां अरा अराबो जोङो नङा होमबा औवाया बेनिखायनो जोंनि थाखाय जोबोद इउसफुल आरोना गासै बिथिङावबो बाहायजायो औवा गैयाब्लानो आं बेबायदि जाया होननानै बुंजा
औ इउसफुल माने माबाया माने बुहुत हेल्पफुल आरोना औवाया आंनि बायदिबोब्लाथ' बांसिन हेल्पफुला मायाव दङ माने साननानै नायोब्ला नै दा जेन'बा दैसा जिङावहा ना दैया जुदि बुरजा फैयोब्ला माने हा खुरखालाङो नङा होमबा बे हा खुरखानाय खौ होबथानो थाखाय जोङो औवा बुरखा गायोब्ला औवा गायोबा जेन'बा औवानि रोदायानो जोंखौ माने जोंनि हा खुरखानायखौ माने माने हेल्प खालामो आरोना सेफटि खालामो जेनेबा जोंनि हाफोरखौ खुरखांनायनि
औ आरो नंगौ आरो नै ओ फिथा सुङाफोर बा सुङा फिथाफोर जेखौ बुङो बेखौ सावनो जानोब्ला औवाखौनो नांगौ जायो गासै बिथिङावनो नांगौ जायो आरोना औवखौ औवा गैयाब्लानो जाया होननानै बुंजायो
दानि टाउन सहराव थानायफोराबो बेबायदिनो औवाफोरखौ बायनो गोनांसो जायो मानो होनब्ला गामि मियाव थाब्लाथ' गामियावनो मोनखागोन गामियाव गोबां सुबुंफोरानो बेबायदि न'नि सोरगिदिं औवा फोर गायनायफोर थाखायो नालाय ओ
अब्ला जोंनि लायरायनांगौआ एसेनोसै खोमा ना?
औ औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो गोबां मिथिनो मोनबाय आङो
नोंथांनिसिमबो साबायखर बावाहरनाय जाबाय माने गोबां औ दे
औ
ओ दे